हेल औ नोंथां खोनादों ना औ औ खोनादों दे औ मा खालामबाय दं नोंथाङा
आंथ' ओरैनो जिरायना दंङ दा गरम
औ औ औ औ दे होमबा जों आं नोंथांखौ रायज्लायनो थाखाय
ओ हेल' हेल' मा होनदों नोंथां
औ औ औ टपिकखौ जोङो
अ
खौ जोङो दावबायनायनि सायाव लानोसै
औ जागोन दे दे बुंदो होमबा नोंथां
हेलौ
हेल'
हेल' औ खोनादों दा
अ नोंथांना औ खोनादों आं बारा खोनायाखै नोंथांनिखौ माने नोंथांनाव नेट नाङा नामा
नेटवर्कआनो इसु जाबाय थादों
अ ओंखायनो खोनायाखै नों दा बिदिब्ला जागायदो नोंथां
हेल'
अ हेलौ खोनायाखै यानो आं नोंथां अ दासो खोनादों अ दासो खोनादों
औ औ रायज्लायजागोन ना
दे रायज्लायदो होनबा नोंथां सावरायनोसै हेल'
जोंना दा नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ नङा होमबा ओरैनो नोंथाङा मा मा जायगायाव जेनेबा लकेल एरियानि अनगायै मा मा जायगायाव दावबायहैखो
आंथ' बिदि बांद्राय गोजान गोजान जायगा दावबायनो मोनाखै लकेलावल' बाथ' लकेलाव खाथियावबो बांद्राय बिदि थांनो मोनाखै जोंनि मोनसे पिकनिक स्पट दङो।
बेयाव थाङो ओमफ्राय आरो बिदिनो पार्कआव थाङो आरो। पार्कआव थाङो पिकनिक स्पटाव थाङो बिदिनो ओमफ्राय बिदि बांद्राय बि दावबायनाय जाया जोंनि लकेलाव। खाथि खाथियावनो ओरैनो दसे दसे माला मालाबा बेरायहैनाय जायो आरो।
औ औ
उम
ओरैनो आसामनि बाहेराव थांनाय जायाखै आरोना।
आसामनि बाहहेरायाव बिदि दावबाय हैैनाय जायाखै नोंथां।
औ औ आसामनि सिङावनो जेनेबा जायफोर जायगा दं दावबायथावना बे न'खराव थांनाय जादों आरो ना।
अ जोंनि गामि खाथिफोरावनो बिदियावनो दावबायनाय जायो आरो।
औ औ औ दावबायनायावबो जोंनि मोनसे मा ओ मा होनो दैडलि लाइफआव मोनसे अ मा होनगोन बेखौ मोनसे सोलोंथाइ बेनिफ्रायबो जों गोबां सोलोंनाय मोननो सोलोंथाइ मोननो हायो न'?
अ नोंथां
औ जेरैबायदि जों दा जेनेबा जों जायखि जाया हमना ला मोनसे दा जायगायाव थांबाय बेवहाय दहाय थांनानै जों गोबां बिनि मिथिंगानि नुथाय बा बिनि समायना सावगारिफोरखौ जों नुनो मोनो बा मोनथिनो मोनो ना
उम उम
हयथ' जों बेनिफ्राय जों गोदान मोनसे ओ माखौबा मोनसे नुनानै जों सोलोंनो हायो। योना बेबायदिनो औ दावबायनायाबो जोंनि जिउआव गोबां मा होनो इम्परटेन्ट।
औ गोनांथि गोनांथार आरो उम
औ नोंथाङा
दावबायनो हायोबा जोङो बिदिनो गोसोफोरखौबो मोजां मोनो।
औ औ सम सम जों न'आव थाबाय थानायनि अनगायै जों गेजेर गेजेर दाउ नों मोनोब्ला ना बा ओ गुबुन जायगा जायगायाव जों थांनो मोनोब्ला गावखौनो मोनसे मा रंजाखांनाय बा दै गायगाखांनाय मोनो जोंनि जोंनाय बेसेथो न' सिङाव औ औ बेसे न'आव थाबाय थानो नङा होमबा? न'आव थानायनि अनगायै जों गुबुन जायगायाव बा गुबुन जायगा गानि समायना सावगारिफोरखौ मिथिंगानि महरफोरखौ खौ नुयोब्ला ना
उम
गोजोननाय मोनो आरो ओरैनो नोंथांमोन ननि खाथियाव मा मा दावबायथावना जायगाफोर दं?
जोंनि खाथियावथ' बिदिनो अ बिदिनो बेरायनो थाङो पिकनिक स्पटफोर बुङोबाथ' बिदिनो सकि दङ दारागाव दङ बिदिनो बेयावल' थांफेरबाय आरो आं माने बेलेग गुबुनावनो थांफेराखै आरो।
औ औ औ
औ गोबां दङ जोंनि लखल लकेल एरिया फोरावबो नङा होमबा दावबाय थानो जोंनि गुबुन जायगायाव थांलायलायनाङा जोंनाव दा
औ
बुंनो थाङोब्ला जोंनि जायगायावनो जेरैबायदि मा मा होनो औ बगामाथि बा बैरुबखनद बेबो मोनसे समय
अ अ
औ औ बे बेफोरावबो जों थांनानै मिथिंगाजों रंजाहैनो हायो मिथिंनि समायना महरखौ
औ
नायनानै जों मा इनजय खालामनो हायो दाथ' बगामाथिया जोंनि जोंनि खाथि जायो जोंबो एसां खाथि खाथिबाबो एसां बिदि दावबायनाय थाङा बा थांबाय थानाय थाङा आरो गोबां गोबां गोबां गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोर फैयो आरो हमना ला सरलपारा ना सरलपारायाबो था बेरााद दारागावआवबो गोबां मानसि थाङो न' मानसि जायो दा
अ अ उम
अ मानसि सरलपारायाव गोबां दुगैनो थाङो मानसिफोरा बे बेबो माने मुंदांखा पिकनिक स्पट आरो बगामाथि बिथिं भैरबकुन्द
उम
दा दावबायनायनि बेलायाव जोङो बा नोंथाङा मा सानो जेनेबा जों नवाव थाबाय थानाया मोजां ना दावबायनो थानांगौ दावबायनायनि गेजेरजोंबा जों
बिदिनो
माबायदि गावखौ ग्र जौगाहोनो हायो
अ दावबायनायनि गेजेरजों आंथ' सानो बांद्राय बिदि
औ
दावबायनायनि गेजेरजोंथ' बांद्राय बिदि बांद्राय दावबायनायाबो मोजां नङा जायब्ला जनि नांगोखिनि निजिनि जा नांगोखिनि हायो बेफोरखौ दावबायनो हायो बांद्रफ्राय न' सिङाव थाबाय थानायाबोथ' माइनदा जोंनिया बारा थिग जाया फ्रेस जाया माने न' सिङाव थाबाय थानाय माइन्दआबो बेनिखायनो जों दावबायनांगौ खायसे खायसे टेलेन्टखौबो मोनो दावबायनायजों लोगोसे माबा बिदिनो सोलोंना लानानै एसे निजेनो ग्र'बो जायो आरो गोग्गााथाव मोनो गोसोखौ मोजां मोनो सान्थि मोनो न'खरनि गासै दुखु दुखु दाहा टेनसनफोरखौ दसेबाबो जेनेबा पार्कावनो थांबाय बिबार बारि नुबाय बेफोराव नायनानै बिबारफोराव नायना गोसोफोरखो जोबोर मोजां मोनो दुखु दाहा बावगारना थांनाय बायदि मोनो आरो जेनेबा जोंथ' हायाबाबो जोंथ' जेसे जेसेबा हायाबाबो गोजान गोजान जोंनि आसामनि बाहेरायावथ' बेरायनो हाया बांसिन ना बांसिनानो हायो बांसिनानो हाया मान जेनेबा हायैफोराबाबोथ' फैसा थाखानि प्रब्लेम थायो जेनेबा बिदिनो समबो थायो आरो फैसा थाखा नङाबा आरो आजिखालि जेरावबो ओंखारलांनो हाया गोजान दावबायायनानैबाबो जायनि खाथि खाथि खालायाव हाबा खाथि खालायाव दावगायोबा माबायो जेनेबा आसामनि बाहेर थांलायाबाबो जों मिथिवथि थ खा आथिखलायाव अनदावखायोब मोजां आरो जेनेबा हाथथाराबाबो बिदिनो दावबायनांगौ आंनिबाथ' दावबायनांगौ बिदिनो टेलेन्ट लानांगौ माइन्न्दफोरखौ फ्रि मोजां लानांगौ सुखु दुखुफोरखौ बावगारना जेनेबा बिदिनो सानो आरो आं दावबायनांगौ दावबायनायजोंबो जोबोद ग्र' जायो लाइफआव दावबायनायाबो लोगोसे गोनांथि होनना सानना लायो आरो आङो
औ औ नंगौ नोंथां मानो होनोब्ला जों दावबायाब्ला जोङो सानफ्रोमबो जुदि न' सिङावनो थाबाय थायोब्ला
औ
बाहेरानि जाथाय बा मा गुबुन मा सोलिदों बेफोरखौ जों जेबोखौनो मोनथिनाय नङा होमबा औ बेनिखायनो जों दावउबायनांगौ
जेबो खोथा बोाथ्रा बाहेरानि गियान गुन बेफोर हाब हनाय नङा आरो माइन्दाव गाज्रि मोजां बाहहेरायावयावथ' बिदि बिदिनो गाज्रि मोजां बुहुत थाखायो निजिनो सायखनानै मोजांखौ सायखनानै सोलोंनांगोन गाज्रिखौ गारनानै
औ औ
गारिखौ साननानै बिदिनो मोजांखौ सोलोंनांगोन आरो जेनेबा बिदिनो लाइफआव
औ औ जों मोजांखौ सायख'ना लानो रोंनांगोन आरो
मोजांबो गियान मोनो गाज्रिबो गियान मोनो बिनि गेजेरावनो सायख'नानै निजिनो लानांबाय थानांगोन आरो दावबायनायनि गेजेरजों बिदिनो
नंगौ
उम
बेनि गेजेराव जों मोजां गाज्रियाथ' थाखायो नङा होमबा मोजां गाज्रि बे मोननै गुना थाखायो औ
थाखायो
औ बे मोननै गुना थाखागोन नाथाय जों मा मानसि महरै बेखौ बासिनानै लानो रोंनांगोन आरोोना
औ
गाज्रि बा मोजां गुनाथ' मोनफ्रोमबो जिरादावनो बा बेसादावनो था
अ मोनफ्रोमबो ज जगायावनो थायो जेरै जों दा मानसि महराव जेनेबा जों सायखना लानो साननो हनो ब्रेन दङो जेनेबा जोंनियाव मानसि सि नालाय मोजां गासिबो सायख'नो रोंगौ जेनेबा बिनि थाखाय ओंखायनो मानसि महरै जोनोम मोनदों जेला बे मोजां गाज्रिखौ एसेबाबो सायख'ना बिजिरनानै माने गावबा गावनिनो मोजां आरो जोंनि सबनि जेबो समायनासिम जिउआनो जाहैबाय मानसिनि जिउ जिब जुनार सनथ' बेफोरबोथ' जिउ दोङो जेनेबा जिउ गासैनिबो जिउनि सायाव जोंनि जिउआनो जोबोद समायना माने गोग्गाथाव गेदेरसिन होनना सानना लानांगोन साननो हनो गोरां
औ ओरैनो नोंथाङा काजिरङाफोराव दावउबाय हैबाय नामा
आंथ' काजिरङायावथ' बिदि दावबाय हैयाखै
औ
दावबायनो मोनफेराखै ओम
औ औ थांनाय जाथ'याखै
नोंथाङा दावबायनो मोन अ थांनाय जाथ'वाखै उनाव सा इयुनाव थांगोन थांनो सानदों उनाव सानसेबाबो ओम अ गाबाय समफ्रा मिलायबा थांनो मोनगोनखौ आसा दं आङो
दावबाय नांगौ दावबायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो बिनि उनाव मानास मानासाबोथ' जोंनि खाथियावनो जायो नङा होमबा
अ मानासाबोथ' जों खाथियावनो ओम बेयावबोथ' जोबोद मानसिफोर गोजान गोजाननि ओं मानसिफोर दावबायनो फैयो
औ-औ-औ
जोंनि मानास रायमना अ औ दे नोंथां जोबोर गोजोननाय थाबाय दे
नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय